खोनादोंना आंनि रावखौहाय हेलौ। औ।
हेल'।
जोंनिया बेयावहाय माने औ बे गामि होननांगौ फैबाथाय आंना बारा नांनो नागिरा नेदानो औ बेयाव बे जायगायाव बारा नांनो नागिरा होनदों नेटखौहाय
अ नेट नाङाबा प्रब्लेम जायो माने
औ
रेजेक रेजेकफोर फैनायनि चान्स थायो आरो
अ जों थांबासो
ओं गाव्ल'-गाग्ला माने माथोआ मोजां ओंखाराबाथाय माने बे भेलिडटफोर थायोना बिसोरो माने रेयजेक मारना होनो नागिरो रैजेक मारिबाथाय आरो राय्लायनाया लस जाबाय आरो
औ बेनोथ' गुबुन राव गुबै रावखौल' रायज्लायग्रा थायोना
हा?
गुबुन रावखौ सोदेर नाङा होनोना
औ जेबो नङा जेबो नङा बेफोरनो एसे-एनैया
अ। फोरमायो सुबुंफोरा बेखौ फोरमायदों आनो एसे
औ जोंनि जायगायाव ओरैनो फालांगियारि बिदिनो बेफारफोर मावो होनोब्ला बिदिनो ओ मोनफ्रोमबो बेफारानो दंजोबो जोंनियाव जेनेबा जेरै मैगं थाइगंनि होन आरो मैगं-थाइगंनि आरो गुबुन-गुबुन दंबावो बेखौथ' मख'जोबनो हाला नङा होनब्ला माखासे ओरै माबाबो थायो नालाय औ ओमफ्राय मैगं-थाइगंफोराना बेफोरनो आरो जेरै दा जोंहा बानलु आबादनि सम एखेबारे जोबथारजागोन जोंथिं खोनादों ना नोंथां
खोनादों खोनादों आं खोनादों
बे बानलु आबादायो बेफार सोलिथ'दों जोंथिं मानो होनब्ला बानलुखौ जोङो जोंहा न'खर-न'खर गायनाय जायो नालाय ना बुरजा-बुरजा गायनाय जायो जोंनिथिंथ' दायो बहुद दङ दा आंबो गायदों ओमफ्राय आं गायनायखौबो मा ने जोंनि माखासे ओनसोलनि बा गामि एरियानिनो माखासे बेफारिफोर ओ फालांगिफोर थायो बैफोरो माने जोंखौ जिहेथु ओ जों गायो नालाय बेफोर गायनायफोरखौ औ लाङो आरो माने माने बिसोरो बायस'नानै माने गुबुनाव माने साप्लाय हरो आरोना। बेफोरबायदि फालांगि खालामो आरो जेरै बिदिनो गुबुन फालांगि दंबावो जेरै अमाफोर अमा फिसाफोर आरो लोगोसे बिदिनो अमा अमा गोदाना फाननाय बाजारफोराव बा सेन्टारफोराव आरो बिदिनो जोंना बर' हिनजावफोरा बिदिनो सेन्टारफोराव मैगं थाइगं खानानै फाननाय जेरै बिदिनो दिंखियाफोर आरो। मा होनो बेखौ ओ बिदिनो आरो सिजेननि समाव सिजेन दाथ' जोंना मा मैगं दङ होनब्ला बिदिनो भिन्दिफोर थायो नङा होनब्ला भिन्दी थायो। ओमफ्राय ओरैजाय खुमब्राफोराबो थायो नामाथाय दा ओमफ्राय बिदिनो ओ लावफोर थायो बेफोरखौ माने दायो जा जाखो माने बोथोर बाय बोथोर मोनो बेफोरखौ माने जोंथि फालांगि खालामजोबनायानो जायो आरो। नोंथां नोंथां मोनथिंलाय?
एसे जनानै जोंनाव गोरान खेथिफोराबो जायो आरो जोंनाव हालिबायदिनो बेफोरनि अनगायैबो जोंनावहाय गय बागान आरो औवानि बा गान बेफोरबायदि खालामो आरोना दा एकदम सोलिफुनायानो ओमफ्राय आरो थालिर बेफोरनो जोंहा एकदम जाफुनानै दं आरो माने ओरै बायदि मावदों आरो। जमा जमानो जोङो मावदों बेखौहाय आरो बिसोरो गावसोर नों गारि लानानै बिसोरो माने फानहैयो आरो बारा ला बाराय बाजार जायो नालाय बेयाव बिसोरो सानसे सिगाङाव थांनानै थाहैखानानै बेयावनो थाबोनो हायो आरो बिसोरो। हर थानानै बेयाव फाननानै फैखायो आरो बिसोरो बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो गय बिफांजों लोगोसे बेयाव फाथै होफायो फाथैजोंनो गोबां मानसियानो जोंनावहाय बेफारि खालामदों। फाथैया ओरैनो मोननै जात थायो ओरैनो होनो आरो मोनसेया बाराय आरो बे बाराया माने गोजान गोजान जायगायाव लांनो हायो आरो गोबाव सम थायो नालाय। बेनिखायनो बेखौहाय बांसिनै माने बेफार फालांगि खालामनायाव मोजां आरो। बेबायदिनो जोंना हिनजावफोरा बेबायदिनो बेफारि खालामदों। फानहैयो बेनि जोंना अमाखौबो फानहैयो औ अमा
औ
माने बुरजा बुरजाबो लायो फिसा खालामो फिसा खौ फानहैयो आरो खायसेया थाखाय अमा फोरखौहाय फिसिनो हाया जायनि जाउनाव औ बाय खनानै माने बेफार फालांगि खालामो आरो हिनजावफोरा।
उम।
बेदि खालामनानै माने नखर खुंनायखौहाय नुनो मोनदों आरो जोंनि गेजेरावहाय। थिग बेबायदिनो माबायावबो खारजियावबो बे एखेयानो जोथोन लानांगौ जोथोन लाखांनायनि उनावहाय मोजां फिथाइ मोनोबाथाय बे बेफार फालांगि खालामनो हाबाय गाव फानहैनो हाबाय बा गुबुननिखौ बायस'नानै लांनानैबो फानैनो हायो आरोना बेबायदि खालामनायखौ जों
औ
बेनि उनाव आरो माबाफोर दंबावो नोंसोरनाव
बे बेखिनियानो जों माने गोबां दं खिन्थु गोसोआव फैजोबाखै आरोना।
बेबायदिनो मा होनो दाव दाउ फिसिनानैबो जोङो न'खर दानो हायो बा बा हायो बेबायदिनो जोङो मोननै जाद दङ जेरैहाय न'नि दाउ आरो बयलार दाउ। बा आरो हांसोबो फिनो हायो आरो फारौफोरबो जोङो फिनो हायो। बेबायदिनो जोङो औ न'नि दाउफोरखौ न'आवनो एबा गामियावनो फाननो हायोबा जोङो बारा मोनो बेस जोंना गामि फोरावहाय गलानिख्रुइ बारासिन आरो बे बेसेना बेनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ लानो हायोबा मोजां आरो बे फोरनोथ' बांद्राय फैसाबो नङा बेफोरावहाय बे लायोबा औ खम फैसायावनो ओ जायो। फिनो हायो आरो हांसोफोराबो बेबायदिनो आरो फारौनोथ' नोङो आदार होआबाबो जाबावोसो। बिसोरो बिरथिंनानैनो जानानै फैखायो आरो नों जेसेबांखिनि औ बेनोथ' नों जेसेबांखिनि फिदिङो आरोबाव फारौआ बेबायदिनो गुबुननिफ्राय लोगो लादेरनानै फैबावो आरो दसेनो नोंनिया माने नोंनि न'आव फारौआ जुदि थादोंबाथाय दसेनो माने ओ बारायो आरो बिराद बुरजा जायो। बेखौहाय जोङो फारौफोरखौहाय फिसाफोरखौ मानो होनोबा जोंना बर' समाजावहाय फुजाफोर होबाथाय भारौ हगारनाय दङ बेबायदि नेमखान्थि बेफोरावहाय जोङो फाननो हायोबा गोबां बेबो आरो बेबायदि जानो जानायनि थाखायबो फानो आरो बेयो गोबां गाबनि थायो नालाय खोनादों ना नोंथाङा आंनि सावरायनायखौ हेलोव
खोनादोंना
ओ
ओं खोनागासिनो आङो खोनागासिनो ओं
औ फारौआथ' गुबुन- गुबुन गाब खायो बेबायदि बिदिनो गोसोमहां सोमब्रोमब्रोम मा होनो बेखौ बेबायदि थायो ल' थायो आरो नोङो फाख्राबो थायो आरो। जोङो माब्लाबा समावहाय मोनसे ल' गाबनि फारौखौ जोंनो फुजाफोरावहाय नांगौ जायो बेयावहाय। बेबायदि मोनसेल गाबनि फारौआ बांसिन बेसेन मोनो आरो माने बेखौ जोंङो नागिरनानै मोननो थांङोङाख जों फाख्रा फाख्रि बा बे गोसोम सोमब्रोम खालारखौथ' जों ओरैनो मोनलाबायखायो। जों बे गुफुर खालारखौ मोन गोब्राब जायो आरो मोनसेल' आरो मोनसेबो मोने बेलेग गाबा थानो मोननाय नंङा गुफुरलाय गुफुरल' जानांगोन आरो बेखौ माने औ माने नोंङो ओरैनो सरासनस्रा बिनि बेसेना थामजौ जायोब्ला बे मोनसेल' गाबनि फारौखौ जोंङो बाजौ होनानै बायनांगोन आरो ना औ जरा बाजौ होनानै बा द'जौ होनानै बेबायदि बाहायनांगोन आरो। थिग बेबायदिनो जोंनिया हांसोफोराबो बेबायदिनो हांसोखौबो जोंङो फुजा फोराव होनायनि उनाव हांसोनि गाबाबो गुबुन गुबुन बेबायदिनो थायो गोसोम गुफुर फाख्रा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन गाब मोननो हायो आरो। बेनि उनावहाय जोंङो औ गुफुर कालारखौ बेयावबो दामा बांसिनखा ओरैनो माबाबो बियो गिलिरसिनबो जाखायो। आरो देरसिनबो जाखायोन सार मखुरै बांसिन आरो औ नोंङो बे मोनसेल' गाबनि हांसोआथ' दानि दामावहाय से रोजा थांङो आरो। बेबायदि मुलाम्फा मोननो हायो आं। औ बेफोरखौ जोंङो फिसिनो हायोबाथाय माने गोबां जों मोनो आरो। नोंथांजोंनाथायाइमा जाथ'लायबाय
औ नोंथां जालायबाय दसे दसेनो जाफैथारो।
बे औ
दे होमबा।
औ